हेलौ
औ खोनादों नोंथां।
आंनि माथ'खौ खोनागिरदों आरो नोंथाङा? औ दा नोंथाङा फ्रि दं नामा?
दा बर्थमान फ्रिथ' नै बिदिनो बायहेरायावनो जिरनानै दं आङो जानाया दहाय जलफानखौ जादोंमोन
अ
आंबो माने जाखां जास्ट माने दसे सम लाम ओंखारबोदोंमोन आरो नोंथां दसे सम खोथा सावरायनो बा रायलायनो थाखाय आंनो माथोखौ खानादों नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
दा नोंथाङा फ्रि बालाय दसे समफोरनोथ' हागोन नालाय औ दा आंनि खोथायानो जाबाय जोंनि इयउथफोरनि खोथा आरोना जोंनिया जेनेबा इयउ बा जो ओ औ जेबा बा लाइमोनफोरनि सेंग्रा सिख्लानि दिनै जों बुहुत नुदों जोङो सि लाइमोन बा सेंग्रा सिख्ला माने गाज्रि लामा बा बिदोनो जोङो बेरायनाय अबार जेनेबा फरायनाय बायदिसिनायाव बहुद खम नुनो थांदों जों बे फोरखौ जोङो जेनेबा आंनि आंनि हाजासेखौ नोंथांनो फोरमायनासै आं जेनेबा नोंथाङा एसे फोरमायब फोरमायना होबानो जाबाय जों जेनेबा लाइमोनबा जों इदि ज जों जेनेबा इदिनो बेरायनाय हक
फरायनाय हग बायदिसिना बिदिा बुहुत खमायलांगासिनो दं आय'फोरा जेनेब बां खम जालांगासिनो दं जोंनि लाइमोन बा सेंग्रा सिख्लाया बेफोरखौ जों लाखिनो थाखायबा जों मा खालामनांगोन जों मा खालामबा जों जों बेफोरखौ ओ खिनानै खम खालामनो हागोन बेखौ जेनेबा एसे नोंथाङाबोथ' मिथि थियो मिथिखागोन बेखौ नोंथाङा एसे औ औ नोंथाङा एसे ओ मिथियोबा एसे बुजायनोबा एसे फोरमायनो हाग जोनामा
औ होनोमबा आं एसे बुंथिनो सानो आरो नोंथाङा जे आंनि सिगांव बुंबाय दा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला दा जोंहा गोबाङानो फरायनाय मानाय खमायदों बिदिनो बिदिनो आजां गाजां थानाय मावनाय दांनाय गैया होननानै फोरमायदोंना नोंथाङा औ दा बे बिराद गिदिर जोंनियावहाय मोनसे प्रब्लेम जानानै फैदों जोंनि समाजावहाय जोंनि बर' समाजावहाय दा जों बेखौ मा खालामनांगौ होनबा आंथ' से थियाव नुयो दा बेयो मानि थाखाय जादों होनबा बुंनो थाङोबा जोंना बे फरायनाय जादों दा जोंहा गोबाङानो फरायनायखौ गारदों मानो थाखाय गारदों होनबा आंनि थाखाय आं बिनि जाहोन एसे फोरमायनो सानदों दा हमनानै ला जोंहा गोबाङानो बांसिनानो जोंना प्राइभेट स्कुलफोराव सोनो हाया नंगौना ओमफ्राय बिदिनो सरकारि स्कुलफ्रावसो सोयो
औ
सरकारि स्कुलफ्राव सोयो होनबा जोंहा मा जादों दा सरकारि स्कुलफ्रावहाय जों मालाबा थाङोब्ला जों नुनो थाङो जे मास्टारफोरा बिराद खम मास्टारफोरनि माने खमि जानानै दं दा बेवहाय मा जायो गथ'फोरा स्कुल थांसिगोन फोरोंनाय खौ मोनला क्लासफोरखौ लानो मोनला बेवहाय फरायनो मोनला नालाय ओमफ्राय गोसो बायसिगोन ओमफ्राय बेयावनो फरायनाय गारसिगोन सोरबा सोरबाफोर बिदिनो आजां गाजां थासिगोन गियानफोरखौ मोननो हाला बेवहाय बिसिनाव माने बै साननो साननाय हनाया खमायनाय जायो माने होमबा साननाय हनाय खमायोब्ला होमबा बै मानसियाहाय गावनि बे जे जिउआव मा थांखि लानांगौ बेफोरखौबो माने बारा हमदांनो हाया मोनसे फिक्स लानो हाया। माने बिदि जायो होमबा जों मा खालामनांगौ होनोब्ला जों हायोबा जोंनि बिदिनो स्कुलफोरावहाय जोंहा मास्टारफोरनि खमि जानो नाङा। जों खालि थाहोनाङा आरो गथ'फोरखौ जों जे एसे हायो माने फरायनो नाजा होनांगौ। जों माने इनकारेज खालामनांगौ आरो बिदिनो ओमफ्रायो आरो नैथियाव आं बुंनो सानदों जोंहा जेनेबा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बांसिन लेखा फराय गारनानै बिदिनो मबाइलफोराव हाबसोना थानाय नैबे हाबसोना थानाया एसे गाज्रि माने। होमबा जों हायोबा मा खालामनांगौ औ जों मबाइलाव थानो हायो जों मबाइलाव थायोब्ला मा खालामनांगौ। आजां गाजां बे बिदिनो मबाइल गेमस बा ससियेल मिडियाल' हाबनानै थानाङा। जोंहा मबाइलावबो गोबां जोंनि जिउ खुंनो थाखाय जों हायोबा बे मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो माने जों लाइफखौ दानोबो हायो रोङोब्ला। जेनेबा हमनानै ला जों दाथ' जोंहा मबाइलावहाय इन्टारनेटनि जुग ए आइ नि जुग द दाथ' जोंहा गुथै माने बुहुमावनो ए आइ जों बिराद खामानि सोलियो जों जु दि बे मबाइल फन बा बिदिनो कम्पिउटारफोरावहाय जों ए आइ सोलोंनो हायो बेफोर कदिंफोरखौहाय जों बेफोरजोंबो मोनसे जेनेबा जिउ खुंनो हायो आरो। बेयावबो मोनसे जों गावनि लाइफखौ फोसाब हाबनो हायो आरो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जों बिदि खालामोब्ला औ। ओमफ्राय बिदिनो बाहेरायाव जेनेबा जों मावनाय दांनायखौ जों मावखायो नोंगौ। नाथाय बिदिनो जाहा थाहा जों बिदिनो बाहेरायाव फ्राव थांनो नाङा माने। जों हमनानै ला जों खामानि मावनो जों बाहेराफ्राव थाङो नङा होमबा? जों बिदिखौ बुहुद खालामनो नाङा माने जों जायगायावनो थानानै मोनसे मावनो थाखाय जों खामानि बरन नांगौ। खोनादोंना नोथां? औ जों जायगायावनो थानानै मोनसे जेनेबा जों बिजनेसफोरखौबो जों खुलिनो हायो। जों माने खस्थ'खौ खालामनो नांगोन माने जों जुदि बिदि एसे गावखौनो फोसाबनो सानोब्ला जों खस्थ' खालामनांगोन आरो जों जेनेबा बिमा बिफानिबो एसे दायथ' थायो। जेनेबा हमनानै ला बिमा बिफाया मोजां गाइद खालामनांगोन। जों जुदि ओ गावनिनो फिसाला फिसाजोफोरखौ एसे मोजां जिउ दाहोनो सानोब्ला जों जेनेबा हमनानै ला बे गथ'आ फरायाखै होमबा जों फराय बाबो जों बेलेक बेलेग जों खामानिजों जों मोजां माने जिउ दानो हायो। हमनानै ला जों बिमा बिफाया जुदि बिजनेस खालामोब्ला गावसिनि बिजनेसा बोरै सोलियो बोरै मावो बेफोरखौ फिसालाफोरनाव जों फोरोंनानै बिदि लाइन लाहोनो हायो। हायो जोङो औ बिदिनो बायदि बायदि दङ दंनाया। जों समाजावबो जों एसे मानसिफोरा खोथा होनोना बेफोरखौबो जों बारा गाज्रिफोरखौ जों साननो नाङा जों गावनि जुदि गथ'आ मोनसे टेलेन्ट थायोबा जों बे थेलेनखौहाय जों बेखेवनानै होनो हानांगौ माने। आं बिदि सानो। औ आं माने बेखौनो एसे बुंनोस सान्दों आरो दा नोंथाङा आंनि बुंनायखौहाय माने बुजिना बुजियाखै बा एसे मोनथि मिथिदोंबा एसे फोरमायहरफिननो हागोन आं बेखौनो सानदों आरो नोंथां।
औ औ औ दा जेनेबा नों ङाथ' जेरैबायदि बुंहर जेनेबा जों लाइमोनफोरखौ जों बोरै बासायनो हागोन जेनेबा जों बोरै खालामबा मा मोजां जागोन। दा नोंथां होननायाव थ' जेनेबा नोंथां होननिफ्राय आं एसेबाबो बुजिदों जेनेबा जोङो ओ मानसिफोरखौथ' जों बांसिन प्राइभेट बा प्राइभेट स्कुलाव जों सोनो हाया जों बांसिन गभर्नमेन्टाव सोनो हायो आजिखालि जों गभार्मेन्ट स्कुलाव नुदों मास्टारफ्राबो मोजां फोरोङा बे माने गावनि सायाव गाव गाव माने गोसो होनानै ओ फराय बासो रोंगोन आरो जेनेबा गाव गोसो होनानै फरायाबा बेयो हाया दा जों जोंनि आबाद मावनानै जाग्रा फ्राथ' जों बुहुत जेनेबा जों मा होनो फ्राइभेट्कुलाव सोनो हायाना प्राइभेट स्कुलावलाय मोजां मोजांङालाय औ जेनेबा जोङो उम गर्मेन्ट इसकुलखौ जों हाबोनालाय बे गावनि सायावसै आरो जों जेनेबा गिदिर गोलावा जों जाय मानसिया ओ फालथु मुवा मावोबा गाज्रि खामानि मावो आरो जेनेबा जों जानाय लोंनायखौथ' जों अबर नुनाय आरो बिदि इखायनो जोङो जोंनि सुबुंफोरा जेनेबा फालथुखायनोथ' बुहुत मानसियानो गोबांनो दुखोमानाय जादों गावखौनो गाव
ओ जेनेबा बेफोरखौ माने बा जेनेबा नुयोबा बादा होनांगौ आरो आजिखालि नुदों जेनेबा जों बादा होबाबो मानिया बेफोरखौ जोङो बुजायनांगौ जोंहा न'खर न'खर थांनानै जेनेबा जों बुजायाबा जोंनि थाखाय बाद बांसिन मोजांसिन बाथ्रा आरो जों बुजायबा जेनेबा एसेबाबो लागोन बा जों जमा जमानि जोंनि इउथ इयउथआनो जोंनि जेनेबा थाङै थाङै जेनेबा न'खर न'खर बुजायबा आंनि थाखाय बुहुत साबसिन जागोन आरो ना बेफोरखौ जोङो नुनो थांदों जेनेबा औ बेखौ जों नुनो थांनो जेनेबा जोङो बिदिनो
खालामबा बुहुत मोजां जागोन आरो नोंथाङाथ' जेनेबा बुंबा जेनेबा बिदिनो बिदिनो जोंनि जोंनि हालोदफ्राबो बुहुत गाज्रि जानानै दं बेफोरखौ जोङो लाखिनांगोन जों बोरै लाखिनो खिनो हागोन बेफोरखौ जोङो नायनांगोन जेनेबा जे बांसिन जोंनि माबाफोरा जोंनि थाखाय इयुथ आसोना ओ जों इयुथफ्रासो बेफोरखौ जों सामलायनो हागोन आजिखालि न'नि मानसि बहा सामलायनो हानो खोथा ओ बुंबा न'नि मानसिया बुंबा बांसिन आबुल बांसिनसो खालामफिनो बेखौ जों मानो जोङो गावनो गाव सोब गावनो गाव साननानै नायनांगौ आरो जोंहा जोंनि इयनाव मा जागोन मा जाया जोंनि माने फरायनाय मानाय बुहुत खम जाबाय बेलेक हारिफोरखौसो नुयो जोङो जोंनि बर' सुबुंफोरखौ जों बुहुत खम नुनो थांदों मालाय हारिफ्रासो बांसिन माने फरायनाय मानायफोराव जों बिराद आवगायलांगासिनो दं जोंनि सुबुंफोरा माने बुहुत खमायलांगासिनो दं बेफोरखौ जों नायनांगौ जों नाय जोङो जेनेबा बुजिनांगौ गावनो गाव बुजिबा मोजां मोजां जायो आरोना दा नोंथांआथ बुहुत बाथ्रा बुंखाबाय जेनेबा जोंनि इउथ्फ्रा बोरै मा मा जानानै दं आरो जों बोरै सामलायनांगौ दा बे दा नोंथाङा बेनि बारै एसे रोंबाव बा फंनैसो बुंबावबा मोजां जागौ नोंथां
दानि होन्दों ना जे खोथा जेनेबा जों घरे घरे थांनानै सोरबाफोर जुदि एसे उसुबिदा जादों गावनि जेनेबा जिउ खुंनाय मानाय गावनि लाइफआवहाय जों बेयाव थांनानै जोङो थांनानै बुजायहैनांगौ औ बेनांगौ सैथो जों बिदि खालाम बुंङोब्ला जों बांसिन मोजां जागोन आं बे आइडियाखौ साननाय मोनाखैमोन दा नोंथाङा फोरमायनानै आं एसे सानदों जों बिदि खालामोब्ला जेनेबा हमनानै ला दि
एसे आन्दायनानै दङ
औ
हेलौ औ जुदि सोरबा एसे आन्दायनानै दं जों बिदि खालामोब्ला जों जेनेबा बेनो मोनसे बुजाय हैैयोबा मोनसे फिक्स टारगेट होनानै दोननो हायो आरो नोंथां आंबो सानो बेखौ
औ औ औ
औ आंथ' आंनि रोंगौथि बिखौ बिसिमल'मोन दा नोंथाङा मा होनो
औ औ दा नोंथाङाथ' मोजां खोथाखौनो जों बिदि नखर नखर थांब जों बुजायबा साबसिन मोजांसिन जागोन माने बेफोरखौनो जों खालामनांगोन आरो ना जों बेखौ खालामनानै नायनांगोन जों बोरै खालामनायबा जों इयुनावनो बोरै जालांगोन बेफोरखौ जों नायनांगोन जों खालामबा बुहुद मोजां जागोन दा नोंथाङा बेफोरखौ फोरमायखाबाय दा आंनि बुंनायफ्राबो बिसोरनोसै नोंथां दा आंनाबो एसे खामानि दं सान्दुं गोसाथार मोसौ दोस्लायनायनि सम जाबाय टाइमाबो जाबाय नालाय दा नोंथांसिम बिसनो दोन्थ'नाय जासिनागोन आरो औ
औ दे